अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां ।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावन गोनां दं नामा?
हाबायाथ दा जेबो गैया नोंथां माबाफोर रायजलायनांगौ दंमोन नामा नोंथां?
अ नोंथांनो आं बेनोदि माने क कल खालामनाय जादोंमोन दि मोनसे टपिक एबा आयदानि सायाव नोंथ थांनाव मोनसे सोंलु सोंनो सानदों दा बे टपिक एबा आयदानिसायाव नोंथाङा आंनो फंनैस सदै फोरमायना होनो होगोन नामा नोंथां?
उम हाग गोन नोंथां सोंबानो जाबाय।
अ जोंनो दा बे टपिक एबा आयदायानो जादों जोंहा मिथिंगायारि सम्पदा जोंनो मा मा मदद होयो एबा मिथिंगायारि सम्पदा माखौ बुङो? बे मिथिंगायारि सम्पदनि बागै नों थां आंनो सुंद'यै फोरमाय
औ औ हागोन हागोन नोंथां औ। जोङो ओरैनोथ' उम स सरासनस्रायै जों मिथिंगायारि सम्पद बुङोब्ला जों मेगनजों नुनाय सोरगिदिं मिदुं मेगन फिदिंनो नुनाय जेरै बिफां-लाइफां हा, दै, बार बेफोरनो गासै मिथिंगायारि सम्पद आरो ना। आरो मिथिंगानिफ्राय ज मिथिंगाजो थिंगाजों लोगोसे जों थांना थानो हायो। मिथिंगा जेनेबा जों जेरै मिथ थिंगानि सोलायनायोबा थायोब्ला बिफां-लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो। आरो जों बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां जेनेबा अक्सिजेन होयो ओ बिफां लाइफांनि गोबां खामानि मावनो हायो जेनेबा बिफांनिफ्राय जेरै बिफांखौ जेरै दंफां दाननानैबो जोङो बाय बायदिसिना बानाय ओमफाय बिफाङा जोंनो जेनेबा हा दै बारो जों बेफोरजों मदद मोनो थांना थानायाव। सा सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो नांगौ जानाय बुस्थु बेसादखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो ।
औ।
जों मेगन फिदिंबानो सोरगिदिं नुनाय मुवा-बेसाद जेरै हा, दै, बार, अख्रां बेफोर गासिबो मिथिंगायानि सम्पद आरो
औ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
जोंहा दा मिथिंगायारि सम्पदा जोंनो मा मा हेफाजाब होयो आरो बेनि अनगायै जोंहा मिथिंगायारि सम्पदा माखौ बुङो बेनोदि जोंहा बे जिउआव थांना थासेयाव जोंहा गासैबो जायगायावनो नुनो मोननाय बि फां लाइफां बायदि बायदि रोखोमनि दाउ, दाउमा-दाउसा, हा, दै, बार बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा सम्फदफोर नुनो मोनो। जायखौ जोङो बुंनो हायो मिथ थिंगायारि सम्पद।
उम।
थिंगायारि सम्पदआ जोंखौ मा मा हेफाजाब होयो। जेरै जोंहा मिथिंगायावनो थानाय फांसे बिफांनिफ्राय जोंहा बे बिफांखौ दाननानै बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बानायनो हायो जेरै जिरायनो थाखाय सियार। माबाफोर लेखाफोर फरायनो थाखाय नांगौ जायो जोंहा टेबोल आरो। उन्दुनो थाखाय नांगौ जोंहा बिसिना बेफोरबायदि बायदि। बायायदि रोखोमनि जोंहा गाव गावनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा- बायदि बायदि रोखोमनि हेफाजाब मोनो जेरै-
उम।
मिथिंगायावनो थानाय जोंहा बाला जायजों जोङो गावनि थाग्रा खुलि न'खौ बानायनो हायो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मिथिंगायार रि सम्पदनिफ्राय मा मा हेफाजाब मोनो। जेरै जोंहा फांस बिफांनिफ फाय बायदि बायदि रोख खोमनि फिथ थाइ सामथायाइ मोननो हायो। आरो जों बेफोर फिथाइ साम थायखौ जानानै गाव गावनि देहाखौ गोग्गो एबा थाग्रायै लाखिनो हायो। आरो बेफोर फिथाइफ्रानो जादों बायदि बायदि रोखोमनि जेरै थाइजौ खान थाल आप फेल बायदि बायदि रोख खोमनि फिथाइ सामथाइ आरो जोंहा बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ जानानै गाव गावनि देहाखौ जोंहा लोरबांनिफ्राय बासायनो हायो। जा बेफोर जानायावबो एबा बायदि बायदि रोखो खोमनि नांगौ जानाय फोराव जोंहा मिथिंगानिफ्राय जोंहा मदद मोननो हायो। आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बायदि बायदि रोखोमनि मदद मोननो हायो। दा नोंथाङाबो आरो बे मिथिंगायारि सम्पदनि बागै आंनो सुंदयै फोरमाय होनो हौ नामा नोंथां?
हागोन नोंथां। जेनेबा नोंथाङाबो माखासे खोथाखौ होनलांखाबाय। जों मिथिंगायारि सम्पदा बेखौ होननो खौनो मा जेनेबा हेफाजाब मोनो। नु मिथिंगायारि सम्पदखौ जोंङो फोथांनानै लाखिनो नांगोन ना? मानोना बे जों थिंगायारि सम्दजोंसो जों थांनानै थानो हायो। जेरै फिफां लाइफांफोर खौ जोंङो जाला मोला दानफायबाबो जानाय नंङा। आरो मिथिंगायारि सम्फदा जोबनाय जोबनो हागौ। मोजांङै माबायाबा दा बेखौनो नायनानै नै माबा नांगोन आरो जोंबो थो जेनेबा मिथिं जेसेबां हागौ माने जों बाहायबाबो जोबसि ज जोबैबायायदि एसे माने जोंबो हेफाजाब होलांनो हानांगोन आरो माने
औ
उम जेनेबा मिथिंगायारि सम्पदखौ जोंथ' मिथिंगा सम्फद खौथ' जों माने सानसे समावथ' जोबलांगोन ना बियो
औ
दिनै बिफां लाइफां जों दानफायनाय बा एसे दानफायनायफोरखौ खम खालामनांगोन। जेनेबा हाफ्राव हायाबोथ' मिथिंगायारि सम्पदना?
औ
बा हाफ्राव प्लास्टिक गारनांङा बायदिसिना इदिनो लहा लहि गारलास्लाय बायायनानै दोननांङा माने हाया गाज्रि जागोन ना बेबोथ' मिथि गेयारि सम्पद । माना जों हाया गाज्रि जाबा हासारा गैया जागोन। उम मानोना जों मिथिंगाया जोंनो थांना थानानै दंङ।
औ
मिथिंगायारि आबाद मावनानै आबाद मावनो थाखाय जोंनो हा मोजां नांगोन जुदि जों हा खौ गाज्रि खालामोबाथ' ओ हाया गाज्रि जाबाथ' एसे उसुबिदा माबा जागोन ना आबाद खालामनो थाखाय।
औ
होम फिफां लाइफां फिफां लाइफां जोंङो जेनेबा जोंथ' जेरैब आबाद मावो फिफां लाइफां माखासे जेनेबा हमना ला आबाद मावनाय ओ हमनाला मा होनो बेखौ फि सानदै होनबाथ' सफारि थाइजौ बिराद दंना। सिथाइ सामथाइ
औ
जों बेखौ गायनांगोन जों जोंनोनो नांगोनना जोंनो जानानै जोंनो जेनेबा गोग्गो थानो हायो। नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय उम दा बेफोरखौ जों एसे नायनानै मिथिंगाखौ साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय नाजानांगोन आरो ना मिथिंगायाथ' सम्पद जोबनो जोबनायनि जोबनो हागौ मिथिंगाया माने नोंथाङा एसे माबा बुर सोंबावगोन नामा आंनाव
ओ नोंथांना बुंनाया जाबायब्ला आं फंनैसो बुंबावनोसै नामा नोंथां
दा दे बुं दे नोंथांनि उनाव आरो आं बुंबावसो फंनैसो
औ जोंनाथ' दा जोंना मिथिंगायारि सम्फद बुङोब्ला जोंहा गासिखौबो दहायनो नोंथांनि सिगां फोरमायना होखाबाय आं
औ
आरो जोंहा बेनि अनगायैबो जिउ खुंनायाव जोंहा जोबोद देहाया माने लोरबां एबा खस्थ' मोनो। आरो जों बे देहा लोरबां जानायखौ जोंहा मिथिंगायारि सम्फोरनिफ्राय जोबोर हेफाजाब मोनो जेरै जोंहा देहाफोराव माबाफोर बेमारफोर जायोब्ला सानाय सुनाय बायदि बायदि रोखोमनि जायोब्ला जोंहा बे मिथिंगानिफ्राय फांसे बिफांनिफ्राय जोंहा बबेबा बिफांनिफ्राय मोनसे रोदाजों जोंहा बे खौ मुलि खालामनानै जोंहा बे सानाय सुनाय बायदि बायदि रोखोमनि बेमार जानायफोराव जोंहा खाना लायोब्ला एबा मुलि बानायना लोङोबा एबा मुलि बानायना जायोब्ला जोंहा बेजोंबो रैखा जायो बेनि थाखाय जोंहा मिथिंगाखौ जोंहा मोजाङै लाखिनो जोबोर गोनांथार आरो जों बे मिथिंगाखौ जोङो समायना लाखिनो थाखाय जोंहा गासैबो खौसे जानानै जोंहा बिफां लाइफां बायदि बायदि रोखोमनि फुल बायदि बायदि फोरखौ जोंहा नांगोन जायनि जाउनाव मिथिंगाया समायना रमायना जागोन आरो मिथिंगायारि सम्पद जायखौ बुङो जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोर गोनांथार। जोंहा बुंनो थाङोब्लाथ' बे मिथिंगायाव बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरबो थायो जेरै जोंहा दाउ एम्फौ- एनला बायदि बायदि गिदिर गिदिर जिबफोर जेरै मोसा सिंह मोख्रा बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा बे मिथिंगाया मिथिंगायावनो नुयो आरो बेफोर एम्फौ एनला जिब जुनारफोरखौबो जोङो बुंनो हायोदि मिथिंगायारि सम्पद जोंहा बेफोर मिथिंगायारि सम्पद खौ मोजाङै समायना रमायना लाखिनो थाखाय जोंहा न' न' बिफां गायनांगोन आरो बेफोर बिफांफोरावसो बे मिथिंगानि जिब-जुनार बायदि बायदि रोखोमनि एम्फौ- एनला दाउमा-दाउसा बेफोरो जोंनि बे गायनाय बिफाङाव बानानै गाव गाव नि जिउखौ रैखा खालामनो हागोन आरो जोंहा बे मिथिंगायारि सम्पदा जोबस्राङोब्ला जोंहा बे मिथिंगायाव थानाय जिब जुनार दामा दाउसाफ्रा जोबलांनो हमगोन जायनि जाउनाव जों सुबुंफोराबो जिउ खुं खुंनायाव उन समाव गोब्राब जाहैगोन
औ
दा नोंथांनाव बे मिथिंगायारि सम्फदनि बागै नोंथाङा आंनो आरो फंनैसो राव एबा फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नोंथां?
फंनैसो बुंनो हागोन नोंथां।
दे बुं। एसे
ओ मिथिंगायाखौथ' जोङो सामफ्रामबो जिउ खुंनायावाथ' जोबोद गोनांथार मिथिखायो दा आं बेखौनो बुंसै बोरै रैखाथि थि खालामनांगौ ना। मिथिंगाखौथ' जों रैखाथि खालामना लाखिनांगोन। दा जों जेनेबा मिथिंगानि सम्पदथ' दहाय बुंखाबाय हा दै बार दा बेफोरखौनो जोङो माने एसे साखोन सिखोन लाखिनो नाजानांगोन आरोना। दंफां फिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो जेनिखि दानफाया लासे गायनांगोन बांसिन जेसेबां दानफै बेनो बांसिन गायनांगोन। गोन मानोना बेथ' सानसे सम जोबनाय जोबनायनि सान माबा थायोना। सम्भावना दङ। उम दा जों बेफोरखौनो एसे नायहैनांगोन आरो। जेरै खैला डिजेल पेट्रल बेबोथ' मिथिंगानि सम्फद ना बेबोथ' जोबलांनो हमबाय दा लासैनो बिफां लाइफांफोरखौ जों बिदि दानफायला बायनानै माबादो जोब नै नै हागौ ना बेखौनो जों एसे नोजोर होनानैसो रैखाथि खालामनो नाजानांगोन आरो। औ
दा नोंथांना फोरमायनाया जोबोर मोजाङानो जादों नों थांनि बुंनाया गासिबो सैथोआनो। अब्ला नों थां जोंहा टाइमआबो जाबाय कलखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
अ दे जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ उम